खार
हेल'
खोनादों न नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मोजाङैनो दंबा नोंथां
नंगौ नोंथां मोजाङैनो दङ नोंथाङा माबायदि दङ जाखांबाय नोंथां
नंगौ नामा
नंगौ नोंथाङा माबायदि दङ
दङ मोजाङै नोंथां नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन
नंगौ आंनि कल खालामनाय जाहोना बेनो सानफ्रोमबोनि जिउ राहाया माबादि नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिखायो जेरै जोङो फुंनिफ्राय लानानै हरसिम जोङो फुङाव जोङो उथिनानै जोङो मोखां सुयो मोखां सुखांनानै जोङो आइजोफोरा साहा फुदुङो गिबियाव साहा फुदुंखांनानै जोङो जानाय आदार फुंनि बानायो जाखांनानै जोङो थोरसि खुरि सुयो थोरसि खुरै सुनायाव जोंनि फिसाजो बा गथ' गथायफोराबो हेल्प हेफाजाब होफायो हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिमा बिफाखौ आरो जोङो बिमा बिफाफोरा आरो बेबायदिनो खायफा खायफाया ओ आबाद मावनानैबो जायो नालाय बेनिखायनो जोङो माला आबादारिफोरा जोङो जाखांनानै फुंनि जाखांनानैनानै जोङो दुब्लि फारसे ओंखारलाङो बेबायदि बिदिनो जोङो दुब्लियाव गोबां खामानि मावनांगौ थायो बेफोरखौ जोङो मावनानै लायो आरो न'नि फिसाजोफोराबो अमा आदार होनाय बा थोरसि खुरै सुनाय बा न'खरनि बायदिसिना खामानियावनो हेफाजाब होफैायो बिमाफोरखौ बेबायदिनो आरो आरो स्कुलफोराव फरायसालिफोराव थांनाय थाङो स्कुल फरायसालिफोराव थांनाया थ' गाससिनिबो खामानि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय नंगौना
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो सानफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङोब्ला
नंगौ
न'खर खुंनो बा जिउ राहा दानो थाखाय मानसिया खामानि मावनानै रां आरजिनानै गावनि नांनाय बा न'खरनि नांनायखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो
नंगौ
जेरैबायदिहाय आबादारिफोरा दैज्लां समाव हालेवनानै खोथिया फोनानै एबा माइ गायनानै
नंगौ
दैज्लां समाव माइ गायनानै बिदिनो माइ बुथुमनानै दोननाय जायो
नंगौ नोंथां
आइजोफोरा माइ गायनो थांनाय जायो दैज्लां बोथोराव दुब्लियाव बेबादि बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिनाय बेफोरबादि सानफ्रोमबोनि जिउ राहा खुंनाय जायो
नंगौ नोंथां
नंगौ बेबायादिनो
सोरबा ओ गुबुननि न'खराव खामानि माव जिउखौ खुंनाय जायो आरो साख्रिफोर मावनानै आरो बायदिसिना फालांगि मावनानै जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो मुखुब जानानै थायो
नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि थारैनो खायसेया साख्रि मावनानै बा खायसे आबाद मावनानै बा खायसे बेफार फालांगि मावनानै बेबादिनो जिउ राहा खुंनाय जायो
जों बयबो मिथियो साननि जिउखौ होननानै बुङोब्ला जोङो बिमाफोराथ' बांसिन गथ' गथायनो जाहोनाय लोंहोनायावनो सम बार होहरनाय जायो जेरै उन्दै गथ' थायोब्लाथ' बांसिन खस्थ' जायो मानो होनोब्ला जोङो उन्दै गथ'फोरखौ नायनायाव बिसोरखौ जोथोन लानायाव बांसिन जोङो मुखुब जायो बिमा बिफाफोरा मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो बिदिनो गावनि सान फोरबोनि जिउखौ ओ हगारलाङो
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खुंनो थाखाय सासे बिफाया बा गुबुनाव हाजिरा एबा खामानि मावनानै रां आरजिनो थाङो सानाव बेबादिनो सासे बिमाया गावनि बेफोरखौ जाहो लोंहो सानफ्रोमबो फरायसालियाव थिनहरो बेबा बिदिनो न'खरनि खामानि सि दानाय एबा दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौ बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो
नंगौ
नंगौ नोंथां
जों सानफ्रोमबो जोङो हिनजाव मानसिफोराथ' बांसिन सानफ्रोमबो जों मावनायखौनो मावफ्लायबाय थानांगौ जेरै जोङो फुंनि जानाय आदारखौ जोङो फुं फुं हिनजावफोरा बांसिन बानायो आरो बेबायदिनो बेलासिनियानो जा हर नियानो जा बांसिन हिनजाव मानसिफोरानो जोङो ओंखाम संनानै हौवाफोरनो बा गावनि गथ' गथायखौ जाहोनायखौ जोङो नुनो थाङो बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव बेबायदिनो गावनि गथ' गथायजों बेबायदिनो सम बारहोहरनायखौ जोङो नु नो मोनो सोरबाया खेथि मावनानै सोरबाया बायदिसिना खामानि मावनानै जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ जोङो दालांनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेबादिनो
नंगौ
सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनो थाखाय न'खराव बिदिनो जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै दालि थाव संख्रि माइरं बायदिसिनानि गोनां
नंगौ नोंथां
हौवा एबा हिनजावा खामानि मावनानै बा गुबुनाव हाजिरा मावनानै एबा बेफार फालांगि खालामनानै दखान होनानै बेफोरबाददि रां आरजिनानै जोङो सानफ्रोमबो न'खर खुंनो गोनां जायो जिउ खुंनो गोनां जायो। बेफोरबादिनो सानफ्रोमबोनि खामानिया गासै आइजोनाव फुंनि सिखारनायनि सिखारनानै खामानि न' सिथ्ला सिबनाय थोरसि लथा सुनाय बेबादिनो संनाय खावनाय आरो गथ' गथायाइफोरखौ जाहोनानै फरायसालियाव थिनहरनाय बेनि उनाव दाउ अमा आदार होनाय आरो सानजौफुनि संनाय बेबादिनो आइ सासे बे आइजोनि खामानिया बा हिसान दानाय बेफोरबायदि खामानि मावनो गोनां जानो जायो
नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौ
जों सानफ्रोमबो बे मावनाय खामानिखौनो मावफ्लेबाय थानांगौ जायो ओंखाम संनायखौनो संफ्लेबाय थानांगौ जायो जोङो जोङो थोरसि सुनायखौनो सुफ्लेबाय थानांगौ जायो
नोंगौ नोंटां।
दैज्लां बोथोरावथ' जोंङो बांसिन। जोंङो गावनि आबाद थिलियावनो जोंङो गावनि समखौ बारहोहरनायखौ जोंङो नुनो मोनो नंगौना।
नोंगौ नोंथां।
जेरै ओ। नंगौ नंगौ। बुंजागोन नोंथां।
सासे आइजोनि खामानिया जेरैहाय सानफ्रोमबो जोंङो फुंनि सानजौफुनि एबा हरनि जोङो संनायखौ संबाय था। सुनायखौ सुबायथा। बेबायदि जायो सानफ्रोमबो।
नंगौ नोंथां।
नोंगौ।
सोरबाया ओ साख्रि मावग्राफोरा सानफ्रोमबो गावनि डिउटियाव ओ गावनि खामानियाव बिजि जाना थायो आरो ओ आबादारिफोरा गाव ओ सानफ्रोमबो गावनि खामानियाव दि मुज मुखुब जानानै। थायो।
नंगौ नोंथां। गावनि खामानियाव मुखुब जानान। दायो नंगौ सम। सम मथे सम गावनि डिउथिखौ मावनो गोनां जायो। बेबादिनो सासे आबादारियाबो। थि समाव गावनि आ आबादखौ मावनो। गोनां जायो। सानसे आबाद फोथाराव मुखुब जा। जानानै थानांगौ जायो। बेबादिनो। जिउ खुंनो थाखाय रां रुफानि गोनां जायो।
नंगो। नंगौनोंथां बेबायद। बिदि जों सानफ्रोमबोनि जिउआवज। जोङो गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय बा जोंनि जानाय आदार दिहुननो थाखाय जोङो माबा मोनसे नङा माबा खामानि मावनानै जोङो ओ गावनि जानाय बेब'स्थाखौ खालामो आरो बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ जोङो। संलानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
सोरबाया ओ थेगै सोलिलांनायखौ औ जों नुनो मोनो सोरबाया आरो जों बेबायदिखो नुनो मोना सोरबाया।
नोंगौ नंगौ नोंथां। बेबादिनो ग-गासैबो सुबुंनि जिउ राहाया समान नङा। सोर सोरबा सोर। सोरबा साख्रि मावनानै जिउ खुङो बा सोरबा। आबाद मावनानै जिउ खुंङो। सोरबा बेफार फालांगि मावनानै जिउ खुङो सोरबा हाजिरा मावनानै जिउ खुङो गासै सुबुंनाबो बेबायदिनो गावबा गाव आलादा आलादा खोथा जिउ खुंनाय राहा लामा थायो नंगौ
आरो जोङो सानफ्रोमबो जिउआव जोंनो नांगौ जानायखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोङो ओ सोरनावबा जोङो खामानि मावनांगौ जायो बेबायदिनो जों बै खामानि मावनायनि रांखौ मोननानै जोङो गावनि जानाय आदार बा नांगौ जानाय मुवा- बेसादफोरखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो ओ बाहायनाय जायो जोङो
नंगौ नोंथां
नोंथां जोंना समा जानानै फैबायमोन बिदिब्ला नोंथां एसेयावनो फोजोबनोसै
गोजोनथों गोजोनथों।